खोनादोंना?
हेलौ औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ थ' नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ फ्रि नोंथां।
अ थ' नोंथाङा दायो फ्रिबा ओ दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों। बेनो जाहैबाय औ बेनो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायाव आरोना आबाद मावनायनि सायाव होनबा आङो नोंथांनिथिं सोंहरसै जेओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा मा रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो। ओमफ्राय नोंथां ओ मिथिनाय मोनसे आबादनि सायाव नोंथाङा। बुजायना होदो दे होमबा नोंथां ना।
ओ औ जागोन नोंथां आबाद होननानै बुङोब्ला थ' गोबां रोखोमनि दं जेरै दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद।
बेबादियैनो हाया जोंनि ओनसोलाव दा नुनो मोननाय हिसाबै दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद खौनो गाहाय आबाद महरै मावनायखौ नुनो मोनो। बेबादिनोहाय आरो जोंहा गोबां मैगं थाइगं जेरै दैज्लांनि लाव, खुमब्रा जिंखा भल भेनलि लेस्रा बेबायदि गोबां बिबांनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनोहाय अब्लाबो जोङो दा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो। गोबां बिबांनि मावनायखौ नुनो मोनो। बेबादिनोहाय माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो होननानै बुङोब्ला जों माइ आबाद मावनोब्ला गिबियावनो जों माइज्लि साय ख'ग्रोनानै लानांगोन बेखौहाय गुब्लाफोर थायोब्ला बेखौ जों मोजाङै जावखारनानै जावनानै लाखांनायनि उनावहाय जों बे खौ हरनै बा हरथामनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगोन। बेखौ दैयाव सोमनायखौ जोङो बोखांनानै जोंनि साया न'सिंफोरनि हाफोराव जोङो माइखौ फेनस्रानानै बेखौ जोङो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों साननै बा सानथाम खोबनानै दोनो जेब्लासिम बेयो गाजा ओं खारो अब्लासिम बेनि उनावहाय जोङो हा खौ एवनानै लाग्रोनांगोन बेयाव नांगौ बिबांनि दैखौ जोङो जगार खालामनानै फोथाराव सोनांगोन
बेनि उनावहाय जेब्ला माइआ गाजा ओंखारो अब्ला जों बे खौ दुब्लियावहाय जायखौ जों खोथिया फोननाय बुङो बेबायदिनोहाय जों माइ खौ बेहाय सारस्रावनानै होनांगोन बिदिनो जेब्ला मास मोनसे बा मास मोनसे खावसे उनाव खोथिया गोजौ जायो अब्ला जोङो हाखौ एवनानै लानानैहाय बेयाव जों खोथियाखौ फुना माइखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोंहा माइ गायनायाव गोबां गोबोरखि हासार बा रासायनारि हासार इउरिया पटास बायदि बायदि रोखोमनि हासार जों होनायखौ नुनो मो नो बेबायदिनोहाय आरो जोंनि सोखालाव जों मेसें बोथोरावबो बेसर आबाद मटर आबाद लाव जिंखा फान्थाव बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जे जों जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'ना लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनोहाय नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां ओ ओ नोंथां बुंलायनाय बायदिनो आरोना जोंनिथिंबो माने गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो बिनि गेजेराव आबाद फोरनि गेजेराव माइ आबादानो ओ जोंनि ओ ओनसोलनि साफ्रोमबोनि थाखाय गोनांथार आबाद हिसाबै जोङो मावनाय जायो आरो गु दि ओ आबाद हिसाबै माइखौनो औ मावो आरोना। ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा गोबां माइ आ आबाद दंबावो माइनि अनगा जेरै फाथोनि आबाद ओ ओ आलुनि आलुनि आबाद आलु फान्थाव लेस्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि ओमफ्राय मेसें बोथोराव गायनाय जेरै बेसरनि आबाद खुमब्रा लाव ओ कबि बेफोरबायदिनि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो नुनो मो नो आरोना जोंनि ओनसोलसिम ओमबा ओ बिनि गेजेरावनो नोंथाङाथ' माइ आबादखौ माबोरै गा खालामो बेखौ नोंथाङा बुंलांखाबाय। अब्ला आङो बिनिफ्राय ओ बुंनो गोनां गैथ'ला जोंनिथिंबो माने एखेयानो गायो आरोना माइखौ ओमबा आङो औ फाथोनि बागै बुंसै फाथो आबादखौ माबोरै खालामो। ओमबा औ जोंनि ओनसोलाव माने फाथो आबादखौ खालामो होमबाबो माइ जेसे जेसेबां माइ गायो बेसेनो खालामा आरोना बेसे खालामनाय जाया। थ' बे माइनिसाय खमैनो खालामो खम मानसियानो खामो। त' बेखौ खालामनायनि ओ कार'नानो जाबाय जोङो बेनिफ्राय ओंख्रिथ' मोनखायो ओरैनो ओंख्रि ओमफ्राय बेखौनो फा थो ओंख्रिखौनो जेनेबा जोङो फाथो मैगंखौनो जों जेनेबा फोरानबा ओ नारजि हिसाबै जोङो मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो नारजि अमा बेदर मुंदांखा आरोना बर'नि त' ओमफ्राय बेनि अनगा जोङो बिनिफ्राय मोनो। ओ दिरुं दिरुं बानायनाय जायोमोन आरोना। त' बिनिफ्राय दिरुं बानायनो थाखाय जोङो बेखौ गायनाय जायो ओमफ्राय मोनजायोबो‌। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो दिरुंनिफ्राय फाथोनि बस्था बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो आरो। जेराव ओ ओमफ्राय ओ फाथोखौ जोङो माबोरै गायो होनना बुङोब्ला जोंनो फाथो गायनो थाखाय मोनसे गोरान जायगा नांगौ बोरि। बे बोरि जायगायाव जोङो ओ हाखौ गुन्दै खालामजोबनानै ओ फोयो फाथोखौ फोयो बा ओ सोरबा सोरबा बिदिनो लाइन लाइन गायो बिदि आरो ना माने बांसिनानो फैयोसो आरो फाथोखौ माने बिदिनो। फ्राव फ्राव फ्रुफ्राव फोनानै बेगरफोरजों फोलाना होसिगोन ओमबा जेब्ला बियो देरो अब्ला माने बेयाव जेनेबा हासारफोर होनानै गोबोरखि हासारफोर होनानै फेदेरसिगोन दा बेनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो दिरुं ओमफ्राय ओंख्रिफोर मोनसिगोन आरोना दा बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं बे फाथो आबादखौ खालामनाय जायो आरोना दा बेसेनोसै आरोना ओमफ्राय औ बिनि अनगा आरो आंङो बुंसै जे ओ जोगोनार जोगोनारनि आबादखौ मारोरै खालामो जोंनिथिं लावबो होनो ओ जोगोनारखौ औ बे जोगोनारनि आबादखौ माबारै खालामो होनबा जोंङो गिबियावनो हानांगौ गोराननो बिनि थाखायबो बोरि हानांगौ बेयाव जोंङो बिनि जोगोनारनि बेगरखौ जोंङो लाना फैनानै बे हायाव जावनानै बे हानि सिंङाव फबनानै हासारफोर गोबोरखि हासारफोर फबनानै माने खालामनाय जायो गायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेयाव जोंङो जांसि थुना होयो मोनसे जेब्ला बेनि बिलाइफोरा खिलिबोयो अब्ला जों बेयाव द जांसि थुसिगोन बे जांस्रियाव जोङो थुना होनायनि लोगो लोगोनो बेनि दालायफोरानो बे जांसिनि महरथिंनो दावखोलांसिगोन आरोना जांसिया माबारै माबोरै आो मथिं मोखां जादों बिथिंनो माने बिनि मा होनगोन बे जोगोनारनि बिलाइफोराबो थांफासिगोन आरो बेन्दोंआ बिदिनो थांङै थांङै मान होने जेब्ला बियो जांसिखौ बारनो हमो अब्ला जों बेयाव माने बैसांफोर खालामना होसिगोन आरो ना बैसांफोर खालामनायाव जोंङो औ बैसांफोर खालामनाय जोंनि जाहै होननानै जाहैयो माने बेथ' बे जांथियाथ' बेखौ लाखिबाय थानो हायाना फिथाइ थाइजासिम थ जोंङो बैसांफोर खालामसिगोन औ बे जांसिनि थ्रुयै बे बेन्दोंखौ जां बिसां फोराव दोनहरसिगोन बिनि थ्रुयैनो माने बियो होसोगोनार माबाया मा होनगोन बे बेनदोंङा मानला मानलानो बे जा ओ मा होनगोन बेयाव बैसांवानो फिथाइ होसिगोन आरो ना फिथाइ थायसिगोन जेराव जोंङो जोगोनार लाव बिजौ बिजौखौबो जायो जोगोनारनि बिजौखौ जायो बिबारखौबो जानाय जायो ओमफ्राय फिथाइखौबो जायो आरोना ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय फाननो बो हायो लाउ फिथाइफोरखौ जेराव गोजा थायो बिदिनो लावखौ फाननानै जोंङो फैसा खामायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बिसोरनो सारना माने ओ बिदि
औ नोंथां आबादाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानो होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो जेरै माइ माइनिफ्राय जोङो माइरं मोनो जों माइ आसामनि फ्राय बांसिन सुबुंफोरानो ओंखाम जानानै थांनानै थायो नोङा होमबा नोंथां अब्लाथ' जों माइ आबाद खौ मावथारनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो माइनि माइरंनि गोनांथि बेनि थाखाय जों आबादखौ मावथारनांगौ बेबायदिनोहाय जोंहा मैगं थाइगं मैगं थाइगं गैयाब्ला जोङो ओंखामजों माखौ जानानै थांनानै थानो जोंनि देहायाव खक्ति मोननो थाखाय जों बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौबो जानांगौ जायो नोङा होमबा नोंथां
बेनि थाखायनो जों आबाद मावथारनांगौ बा आबाद मावनाया गोनांथार होननानै आं सानो बेबायदिनोहाय मेसें बो बोथोराव मावनाय जेरै आलु पियास रुसुन बेफोरखौबो जों जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव गोबां बिबां मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय आलु आलु आबादखौ माबायदिहाय मावो होननानै बुङोब्ला जोङो आलुनि बिदानखौ न' न'खराव थाखायाब्ला बाजार बा गलानिफ्राय जोङो बायनानै लाबोबाय बायनानै लाबोनायनि उनावहाय जों बेखौ हायाव साननैसो समनि थाखाय दोननांगोन जेब्ला आलुआ गाजा बेरो आलुआ गाजा बेरजासिम बेखौ दोननांगोन आरो जोंहा हाखौ गिबियावनो ट्रेक्टर बा जोंनि दानियाथ' मोसौजों जों बांद्राय हालेवनायखौ नुनो मोनला जोंहाखौ ट्रेक्टरफोरजों फोमोननानै लाना बा हाथरखौ फिसा फिसा खालामनानै लानांगोन गुन्दै बेनि उनावहाय जों बेखौ फोर बाहायनाय नुयो जेरै बेखौ सिदा लारिं बानायनो जेराव जोङो आलुखौ जेनेबा फबगोन बेजों जों नांगोलफोरजों बोनानै सिदा लारिं बानायनानै आलुखौ बेवहाय जों जेनेबा जोंनि जानथायखौ लानानै बा दिसटेन्स लानानै जों आलुखौ थरफा थरफा फबनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो हाखौ मोजाङै फेन्नानै होयो बिदिनो आलुआ साननैसो बा दस दिन बा फन्द्र' दिन बेफोरबायदिनि उनावहाय जों आलुखौ गाजा बेरबोनाय बा खिलि ओंखारबोनाय नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो आलुआव बेबायदिनो हासार बायदि बायदि रोखोमनि हासार फोर होनाय नुनो मोनो बिदिनोहाय आलुवा जौनानै जेब्ला गिदिर जायो गिदिर जाबा अब्ला आलु बिफाङा थैलाङो अब्लाहाय जोङो आलुखौ बुरजेनबा रा बुरनो जाबाय होननानै मिथिनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो आलु बुरनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो जायखौ जों बुंनानै फोजोबजोबनो हाया
औ होमबा बिदि बेफोरनो आरोना नोंथां माने नोंथांमोननियाव औ बेफोरबायदिनो आबाद हारि ओमफ्राय जोंनियाव आरो मोनसे आबाद मावबावो मेसेङाव जेनेबा माइ गायखांनाय लोगो लोगो हाखांनाय लोगो लोगो बेसरनि आबादखौ औ बे बेसरनि आबादाव जोङो जेनेबा गायनो थाखाय जोंहा हाखौ एवग्रोनांगोन बे दुब्लिफोरावनो जायो बियो हाखौ एवग्रोनायनि उनाव बे बेसरखौ ओ खबर लानानै फोनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय जेराव जोङो हासारफोर हैनांगौ जायो बोरखि हासारफोर होयो बेफोरबायदि होनानै जों बे बेसरखौ फेदेरो ओमफ्राय बिनि ओ गायनाय बिखौ गायनायनि गुबै जाहोनानै जाहैयो माने बिनिफ्राय थाव दिहुननाय बेसरनि थावा माने मोनसे गोदो गोदायनि औ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मोनबोनाय मोनसे ओ माने खालामबोबाय थायो आरोना बेसरनिफ्राय थाव दिहुननायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामबोनाय मोनसे आदबखाय बेनिफ्राय जोङो थाव दिहुनो जानायनि थाव दिहुनो ओमफ्राय आरो मा होनगोन ओ ओंख्रिबो जायो आरोना बेखौ जोङो ओंख्रि जाबा जोङो बियो माने औ औ मोननै रोखोमनि मुलाम्फा जेराव ओंख्रिबो जायो आरो थाव बिदि खालामो आरोना जोंनि ओनसोलथि त' होमबा नोंथां दिनैनि ओ सुंद' सावरायथियाव बेखौनो बुंनो हाबाय जे जोंनि ओनसोलावबो मा मा रोखोमनि जोंनि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबादफोरखौ मावो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बि बिदिनो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो ओमबा ओ मा होनगोन औ दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ